हेलौ।
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो। जोङो ओ औ।
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ नोंथां दङ।
दा होमबा नोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हागौमोन ना?
हागोन नोंथां।
दा आङो मोनसे आयदा लाना फैदोंमोन ओ जे ओ दा दैज्लां बोथोर नालाय। गोबां जुब जुब अ हा हागासिनो दङ। दाबि ओ जुब जु अखा हानायाव ओ जिहेथु दैबाना जायो। दा बे दैबाना जायोब्ला जोंनि नोगोर सोहोर ओनसोलफोरा माबायदि गोहोम खोख्लैयो। बेनि सायावसे एसे सुंद' फोरमायनो हागौमोन ना?
हागोन नोंथां। ओ नैबे दानि जुब जुब अखा हानाय ओ बेनि जाउोनाव जेरै नोगोर आरो नोगोरमा बेफोराव गोबां ओ गोबाङै ओ जायगाफोरावहाय ओ दैनि ओ नालाफोरा हायथ' दाखोर आरो बेफोरबायदि गारथेनानै दोननायनि थाखाय ओ टाउनावहाय लामा आरो ओ न'फोरा ओ बेफोर दैफोरखौ ओ नालायावहाय बन्द' जानायनि थाखाय ओ दैया लोमसावनो गोनां जायो बेफोरबायदि ओ माखासे सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय थांनो थाखाय ओ गोबां जाहामेला जानानै फैयो जेरै स्कुल कलेज बेफोराव थांनाय फैनाय आरो बाजार खालामनाय बेफोरबायदि बेयावहाय गोबां ओ उसुबिदा जायो होननानै आङो एसेबाबो मिथिदों नोंथां ओरैनो ओ जोंनि ओ नैबे नोगोरावहाय दै लोमनाय होननानै जोङो बुङोब्ला जोंनि बे बांसिन ओ बाजारफोराव मोननाय प्लासटिक आरो मैगं थाइगं। दाखोर बेफोरनि ओ गेसाव गोफोन ओ जिरादफोरखौ गारनायनि थाखाय नालाफोरा बुंनानै थायो। आरो बे नालाफोरा हयथ' ओ गुबुन मोनसे दैमाफोराव ओ गोग्लैलांनो थाखाय ओ बेखौ होथेनानै लाखिनाय जायो बिनि थाखायनो बैफोरबायदिया नोगोरावहाय बांसिन ओ दै लोमसावनो गोनां जायो नोंथां। नोंथाङाबो ओ गामि ओनसोलावहाय औ औ
माने ओ जिहेथु नोगोर ओनसोलाव दै थां मा लामा जिं जिं जिहेथु ड्रेन बानायना दोननाय जायो नङा होमबा। दै थांनो थाखाय दा बे ड्रेनाव ओ जिहेथु ओ नोगोर ओनसोलनि मानसि सुबुंफोरा बे ड्रेनाव ओ जाबोर दाखोर दाला ओ गारनानै दोनथुमनाय जायो। जायनि जाउनाव ड्रेना बन्द जानानै थायो। ओ बे ओ ड्रेननि गेजेरजों दैनि थांनाय राहा लामाया एसे जेंना सोमजियो। बेनि थाखायनो ओ नोगोर सोहोर ओनसोल
ओं
दैबाना जायो। नोंथाङा बिदि सानो होमबा?
औ औ नंखागौ। दा ओरैनो औ औ
ओ नोंथांनाव आङो मोनसे सों थिसो सोंनो सानदोंमोन। ओ जे बे दै बाना जायोब्ला ओ जोंनि ओ सुबुं माहारिया माबाफोर बेमार आजार फोराव गोलैयो नामा?
औ नोंथां ओ बैफोर ओ दै बाना जानायनि जाउनाव जायफोरा बै ओ नालाफोरजों होथेनानै थानाय दै मैला दै गाज्रि बेफोरो मिसायनानै ओ जोंनि हयथ' गोबां मानसियानो ओ थाबायनानै हान्थियो। बेयावहाय दैया हयथ' सिनो गोनां जायो बे फोरनि थाखाय ओ जोंनि देहाफ्राव मोदोमफ्राव गोबां मानलुनाय सिथर जानाय बेफोरखौ ओ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
आथसा
ओरैनो ओ नोंथाङाबो बेफोरनि सायावहाय ओ दैबाना जानाय गामि ओनसोलाव बेफोरनि सायावहाय ओ फंनैसो फोरमायदो।
दा ओ गामि ओनसोलाव दैबाना जायोब्ला दा गुबैयै जेंनाया थानाय जानाय लोंनाय एसे उसुबिदा जायो। माने थानाय जानाय लोंनाय बेबायदियाव गोबां जेंना नुजाथिनायखौ नुनो मोनो। दा जिहेथु दैया लोमो ब्ला ओ जोंनि न'खरफोरा एसे हाजों बानायनाय नालाय। दा बेखायनो ओ दैया ओ लोमोबा बे ओ न' सिङावबो दैया हाबफायो। ओ जायनि जाहोनाव सफायाव ओंखाम संनायाव जेंना नुजाथियो आरो फारसेथिं मोसौ मैसो बोरमा दाउ अमा थानाय बिसोरनि थाखाय गोबां जेंना नुजाथियो। फारसेथिं मोसौनि आदार गांसो जाहोनाय बेफोरनिफ्राय फारफ्रोमबो बिथिंङै गोबां जेंनाया सोमजियो आरो जेब्ला दैबाना जायोब्ला आरो नैबे बाथ बाथ्राखौ मखनांगोन जेब्ला दै दैबाना जानानै दैया रानलाङो अब्ला खायसे खायसे ओ फिसा फिनला दैखरफोराव दैया जमा जानानै
औ
जाबोर जाबोर जुथुमजों सेवनानै बेनिफ्राय गोबां थामफै सोमजियो ओ जाय थामफैया मानसिखौ अरोब्ला बेनिफ्राय मेलेरिया बेराम जाहोयो दा बेफोरबायदि जोंङो ओ मेलेरिया बेराम बा खायसे थैखिनाय कलेरा बेराम दा बेफोरबायदि गोबां बेराम जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ ओरैनो ओ बैफोर बेबायदि गामि ओनसोलाव दैबाना लोमनायावहाय गोबां सुबुंफोरा हयथ हालाय हाफाय जानो हागौ बिनि अनगायैबो बे आबाद आरो सुबुंनि औ रायजो जानायाव ओरैनो बांसिन मा खहा लाबोयो नोंथां
दा खहा लाबोयो खहा लाबोनायाथ आं बेखौनो बुंनांगोन जे जेब्ला दैबाना जायो अब्ला दा नखरफोरा माबा मोनसे जु जुदि गुबुनफ्राव थांनाय हान्थिनाय लामा बा गुबुनफ्राव थांनो गोनां जायोब्ला दै दै लोमनायनि जाहोनाव लामानि गेजेरजों थांनाया एसे जेंना नुजाथियो ओ जायनि थाखाय गावनि मोनसे खामानिफोरखौ मावनायाव गोबां जेंना फैयो दा बेफोरबायदिनो खायसे खायसे जेंना नुजाथियो आरो फारसेथिं गामिनि निजोरा जिथु दंग‌ दंग थायो निजोरा थायो दा बेयाव थानाय औवाजों बानायनाय फिसा फिनला दालां दा बेफोरो दैबाना जायोब्ला बायनानै थांङो जायनि थाखाय बबेबा फरायसा फरायसुलिफोरा बबेबा स्कुलाव थांनाय कलेजाव थांनायाव मोनसे गिदिर जेंना सोमजिहोयो दा दैबाना जायो बा बेफोरबायदि गोबां फिसा फिनला जेंना सोमजिनायखौ आं नुनो मोनो आरो
औ ओरैनो ओ आंङो नुनो मोननायाव जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि गामि ओनसोलाव दैबाना जानायखौ आंङो बांसिनै नुनो मोनो बेयाव ओ नोंथा बुंनाय बामदि आरो एखमबा एखमबा बिदिनो आबाद फोथार लोमोब्ला बांसिन ओ मुलाम्फा जायो होननानै आङो मोनथिगौ दा नों नोंथाङाबो सानो नामा
औ ओ बुंनो थाङोब्लाथ' दैज्लां बोथोराव जेब्ला माइ गायना दोनगोन बेनि उनाव जेब्ला दुब्लि फोथारा माइ गायनाय माइ गायनाय फोथारा जेब्ला दैजों लोमना थायो अब्ला बिनि गोबां खोथिया माइ गायनायनि जिथु गोरलै-गोरलै माइ दा बेफोरो ओ दैजों खोबजानानै सेवनानै थाङो ओ जायनि थाखाय आबादारिफोरा फिन खेबसेबाव गायफिननो गोनां जायो आरो दा बेब आबादनि बेलायाव मोनसे आबादारिफोरनो जोबोर ओर गिदिर खहा लाबोयो दा आं बेखौ नुनो मोनो आरो
ओरैनो ओ बे ओ दैबाना जुदि जायोब्ला जोंनि ओ थानाय जानाय बायदिसिना बेफोराव जेंनाखौ आंबो नुबोदों आरो मोनथिबोदों जोंनि ओनसोलावहाय
ओ दा नोंथाङा ओ नै मोनस आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि खालामनो सानदों दे
औ
दा नोंथाङा ओ दैबाना जायोब्ला जोङो बेनिफ्राय मा राहायै बारग'नो हायो बा दैबानायाव जानाय जेंनाफोरनि फ्राय जोङो मा रोखोमै रैखा मोननो हायो बिनि सायाव ओ मोननैसो फिन्नाय होनो हागौमोन ना
हागोन नोंथां ओ जोङो बैफोरबायदि दै लोमग्रा जायगानिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय जोङो थानाय जायफोर न बेफोरखौहाय जोङो गोजौ हाजों जोङो बेखौ खोनानै लानांगोन लोगोसे बै ओ दैफोराव जोङो बाहायनो हानाय जायखौ जों नाव होननानै जोङो मोनथियो बेखौहायबो जोङो न'फोराव हाय बानायनानै दोनखानो हायो थारमाने दैबाना लोमनाय ओ ओनसोलफोराव दैबानायाव ओ बाहायजानाय माखासे ओ नांगौ आगजुफोरखौ ओ सिगाङैनो ओ थियारि खालामनानै थायोबा जोङो बैफोरनिफ्राय रैखा मोननो होननानै ओ आङो बेखौ सानो आरो नोंथां
होमबा समाबो जाना फैबाय नोंथां औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय बाय जबनायाव नोंथांनो साबायखर बावनानै बे सावरायनायखौ बेयाव दोनथनोसैबा नोंथां
जागोन दे नोंथा सिमबो आंनिफ्राय ओ रोजा रोजा गोजोननायखौ जासिहरबाय गोजोन
अ गोजोन्थों